हेलौ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा मा खालामगास अ आङोथ' ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दोनथ'यो नोंथां।
अ।
होमबा दिनै जों मानि सायाव सावरायनो आखायाव लादों हबा
ओ बिबारनि सायाव साबायनोसै नोंथां।
अ दे इदिबा।
उम अ दे।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जों बिबारखौ मा मा ओरैनो मामायाव। मा बिबारजों जों मा मा खामनो हायो बा मा मायाव बाहायनाय जायो बिदिखौ
अ माने बिगारखौ जोङो ओ फुजा आरि होनायाव बाहायो आरो ना ओमफ्राय न'खौ समायना लाखिनो थाखायबो माने गायनाय जायो लोगोसे बायदिसिना मा होनो बिबारजों हेबनाय बेदेरजों सुनाय मालाफोरखौ ओ हाबा जानायाव गानबोयो आरोना हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो ओमफाय आरो ओ बिबारजों सुनाय मालाखौ जों ओ बाथौनि ओ बाथौआव माने बाथौ दंबाथाय होननाय जायो आरोना नोंथां
अ नोंथां ओंफाय औ खोनादों ओमफाय ओरैनो मामायाव आरोबाव मा मा बानाय जायो बि बिबारजों
बेनिफायथ' आंथ' जेबो हमनो हाया मिथिया नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
अ बिबारजों जोङो गावनि मा होनो जोङो बिबारखौ जोङो फोरनानैबाबो जोङो खायसेे बिबारा माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरोना। माने जेरै अर जिता आरो बायदि बायदि दङ बेनिफ्राय ओमफाय बेफोरजों जोङो। इसोरनि रोसिखौ फसे गुदुं खालामनानैबाबो लोंनानै जों जों देहानि बेमारखौ सोखा होननो हायो आरो।
बिबाराथ' बहुद बायदि बायदि बिबार दंनाा ओमफ्राय जोङो जेनेबा ओरैनो मा मा बिबारखौ? ओरै मोजां मोननायाव मोननैसो नाम बुंनानै होनो हागोन नामा बिबारनि?
अ बिदिथ' गलाब जबा बायदिसिना दङ आरो ना। ओमफ्राय ओंखाम संबा माबा होन रान्दिनि बिबार बिदिनो दाउ दाउदै फुल बायदि आरो दावदै फुलफोरखौबो जोङो आजिनायफोर जाबाथाय बिनि रोसिखौ सेबनानै सोना लानो हायो आरा नोंथां। होनबाना हामो आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय आरो बायदिसिना बिबार दंबावो थालिर फुलबो दोङ आरो ना नोंथां। बिदिनो बायदिसिना गाबनि बिबार दोङो आरोना नोंथां। ओमफ्राय जबा फुलनि फ्राय जोङो जबाफोरखौबो खानायाव लाबाथाय बिस्ला जायो आरो ना बिनि बिलाइखौबो फुदुंनानै लाबायथाय खानायफोरा बिस्ला जायो आरोना नोंथां
औ
बिबारजों जेरै बिबारखौ जोङो फोराननानै बिबारनिफ्राय जोङो धुपबो बानायो
अ ओम औ
न'खौ साजायनो थाखायबो बिबारानोथ' गायखायो बयबो ओरैनोथ' नोंथाङा दासिम ओरैनो मा मा बि बिबारखौ गायखो न'खराव
आं गेन्दाय दाउदै फुल ओं जबा बिबार गलाब बिबार रानिनि बिबारफोर गायबाय आरो ना नोंथां
अ
उ नोंथांमोननि न'आव मा मा बिबार दङ
जोंनि न'आव बिदि माबा बिबाराथ' जोंनाव बहुद दङ ओ जबायानो बहुद ओ माने गुबुन गुबुन माबानि दं आरो ना कालारनि माने गाबनि दं आरो जेरै गुफुर गलाब ओमफ्राय गोजा ओमफ्राय
औ‌ नोंथां
ओमफ्राय बुंजोब मिथिजोबा गाबखौ‌ आरो
अ दे
दाउस्रिं आथिं दाउैफोराबो दङ जबा गलाब सोब दंजोबो आरो माने
ओं नोंथां उम बिबारखौथ' आरो ओ बावो माला सुनानैबो माने बे बैसागुफोरावबो लानाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो खफौ बिबारफोरखौ खानायाव फेदेरना लानानै बैसागु मोसानायाव लाजायो आरोना नोंथां
औ जोंङो निजेनि औ खोनादों खोनादोंना नोंथांङा
अ खोनादों दे
अ
उम
ओ जोंनि माने देहाखौ साजायनो थाखायबो जों खर'आवहाय बिबार थुनानै लायो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ अ खोनादों दे
गिदिर मिथिं दावथिं याव मिथिं दाव जाबाबो बिबारजों साजायो नंङा होमबा ओमफ्रायनो हाबाबो हाबाफोर जाबा खुनु गोथार मा खामानियाव जों बिबार नंङाब्लानो सोलिया होननानै बुंजायो आरोना
मन्दिरफोराव जों मुरथिफोरनो बिबारनि माला ओ जेनेबा होनाय जायो। ओमफ्राय आरो जेनेबा बिबार बावउनायबो जायो। सब गोथार नो नांगौआनो जायो आरोना बिबारनि
औ नोंथां।
नोंथाङा आरो मा मा मिन्थिबावो?
बिबारनि बागैथ' बेखिनियानो मिथियो नोंथां। आरो बायदिसिना मा होनो मानसि थेब्लाबो जों बिबारखौ होनाय जायो आरो नोंथा। बिबार बावो। उम बिबारनि माला सुनो होयो बिदि खालामो आरो नोंथां। नोंथांङा आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा?
अ' बिबारनि सोमोन्दैनो ना?
उम।
बेथ' ओरैनो जोंङो बिबारनि मुलाम्फाखौथ' जों मिथिबाय बिबारखौ जोंङो जेने बा गायनानै निजेनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बो मोननो हायो नंङा होमबा? जों बिबार
अ नंगौ उम।
औ नोंथां।
ए।
उम।
बे नारजि फुल होनोना जोंङो बर'आव
उम औ।
फालांगि फाननानै जोंङो बेफारि हिसाबाव माबानो हायो आरो। मन्दिर गिदिर गिदिरफोराव जोंङो बेखौ ओ हरनो हायो खानानै। बिबारा जेब्ला गायनायनिफ्राय बारो।
उम।
बिदिनो निजेनि थांना थानाय लामाखौ जों दि हुनना लानो हायो आरो बिबारफोरनि खेथिजोंबो।
ओहम आरो बिबार थाबलाबो ओ बिबार थाबाथाय गोसोखौ मोजां नाङो आरो ना नोंथां। बायदिसिना गाबनि बा नुबाथाय सिख्लाफोरा माने बिबार बागानथिं
न'खरफ्राव बिबार थाबाथाय समायनाय नुयो निजेनि न'खरखौनो।
अ नोंथां।
बा जों अबावबा थांबा सोरनिबा न'खराव बिबार बारनानै थानाय नुबा माने गोसोखौ मोजां मोनो आरोना।
ओहम नोंथाङा मालाबा बिबार गायफेरबाय ना?
आ
नोंथाङा मालाबा बिबार गायफेरबाय ना?
औ गायफेरबाय नोंथां। आंथ' बिबारानो गायबायानो थायो।
अ' बिबार बिबार गायन बिबार गायनायाव मा मा होनाय जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना एसे?
अ' हागोन नोंथां। आङो बिबार गायनायाव ओरैनोथ' जोंनि बिनि मोसौनि मोसौनि ओ मोसौ गोबोरनि माने ओ गोबोरखौनो होनाय जायो आरो आं ओमफ्रा यो बोरमा खिफोरनि हासार हासारखौ आं होनाय जायो आरो बिबार गायनायाव
अ नोंथां उम ओहम आरो ओ दै होबाय थानांगो आरोना नोंथां बिबारखौ गायना दोनबाल' जाया। बेखौ सानफ्रोमबो दै होबाय थानांगौ ओमफ्राय हाग्रा जाबा फुना होनांगौ बे ओ बेरा दुमना होनांगौ
औ दैलांफ्राव दा बांद्राय दै होनांगौनि गोनांथि गैया होमबा अखा गैथाराबा होनांगौ आरो
अ उम उम ओहम नोंथाङा मायाबाफोर सोंबावनोबा
दा होमबा नोंथां
आरो मायबाफोर मिथिबावगोन नामा?
हा
मायबाफोर मिनथिबावगोन नामा नोंथां होमबा औ मायबाफोर मिनथि बावगोन बनि सोमोन्दै नामा
माने खायसे खायसे बिबारखौथ' मुलि बानायनायाव बाहायो जेरै आयुरवेदिक बायदिसिना मुलि बानायनाय गायनायाव बाहायो आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथां उम
खोनादों
ओमफाय जोङो खानायफोरावबो लाजायो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरोना नोंथां।
उम
उम जोंनाथ' टाइमाबो जाबायना नोंथां समाबो जाबाय।
अ
उम दे होमबा न नोंथां।
अ दे